खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ खोनादों दा? हेलौ
हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो औ औ औ खोनागासिनो
औ दे बिदिब्ला जों सावरायनायखौ बिब्ला नामा? बर'नि गेजेराव जिथु मुंदांखा ओं ख्रि नोंथाङा बेनि सायाव मा मा फोरमायनो सानो?
मुंदांखा ओंख्रिनि ओंख्रियाथ' जाहैबाय जोंना बरनि गेजेराव अनलाजों दाउजों ओ सबायजों सामजों अनला मेवाइ अमा बेफोरनो आरोना नारजि अमा
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों खोनादों आरो बेनि अनगायै माबाफोर मैगं ओंख्रि दंबावो नामा?
बिनि अनगायैथ' गोबांथार जोंहा ओ- मैगंफोर दङ जेरै बरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ खुमब्राजों दाउजों सबायजों साम'जों आरो अनेक रोखोमनि बायदि बायदि दं आरो
बै ओ खोनादों नोंथां बर नि मैगङाव बांसिना नो मिथिंगानिफ्राय नेसारेलि मोननाय जाजोबो ना नोंथां बै दालि आलु बायदिसिना बे बाजाराव ओंखारनाय ओ बुट मथर बायदिखौ बर' नि मैगं हिसाबै लाजायो नामा बेनि सायाव
एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बेफोरथ' बर नि ओंख्रि गोलैला नोंथां जेनब्ला बर नि ओंख्रि होनोब्लाथ आं नोंथांनो दानि सिगाङावनो फोरमायखादों
औ औ नोंथां
दै बिनि बादै उम गोबांथार दंबावो जोंहा बिब्दिनो ओ खुमब्रा जेनेबा खुमब्राजों ना-दाउजों खुमब्राजों अमाजों ओमफ्राय बिदिनो लाव साम थादुनजों दाउजों बेफोरनो बर नि ओ मइेन ओंख्रि जाहैबाय माखासे दा नोंथांनि ओनसोलावहाय उ अनलाजों दाउजों बा सबायजों सा सामजों बेफोरखौ मा मा रोखोमै संनानै जायो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ अनलाखौथ गिबियाव जों बै माइरंखौ सोमना लानाय जायो बिनि सोमनानै बेखो ओ-मेसिनावहाय गुन्दै खालामो गोदोनि समाव बै आथिंजों गाख्लायनाय जि मोनसे जन्थ्र दंमोन दिंखि होननानै बुङो जोंनिथिं बै दिंखियावहाय देनाय जायोमोन
औ
दानि जुगावथ दिंखिबो नुनो मोनला गोबां खम जाबाय
बैफोरनि थाखाय जों-ओ बै मिलावहायसो लांनाय जायो
औ औ
बै गुन्दैखौ बानायनो थाखाय मिलाव लांनानै बानायनानै लाबोनानै बेखौ फोराननाय जायो फोरानखांनायनि उनाव जिहेथु बेखौ अनला ओंख्रि संनाय जायो संनाय सिगाङावनो जों दैखौ फुदुंनानै लायो
औ
दैखौ फुदुंना लाखांनायनि उनाव बै मैगंखौ होसिगोन मैगंखौ होखांनानै उनाव बै अनला बे ओ धुलायनानै लाबोनाय बे फिथा गुन्दैखौ बेवहाय सारनानै होनाय जायो मैगंआवहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय खारैखौ होनाय जासिगोन
औ
खारै होनायनि उनाव बेनि उनाव बेदरफोखौ बे एवना लानानै बेखोनो उनाव होनाय जायो
औ नोंथां
बिदिनो एसे सम संनानै मोनोब्ला थिग बेबायदिनो बानायनाय जायो अनला ओंख्रिखौ
औ-औ औ नोंथां
थ' गिबियाव सोमनानै दोननाय जायो हरसे नङाबा हरनै सोमनानै उनाव बेखौ साफा खालामनानै ब्रासफोरजों हुनानै सोरबा बालाजों साफा खालामो सोरबा ब्रासजों होनुनानै साफा खालामना बै साम'नि खिथुखौ दानस'-दानस' दानस' बेखौ साफा खालामनानै संनाय जायो गथाहैनो साम'जों सबायजों जोबोद गोथाव जायो आरो
औ-औ गोथाव जायो नोंथां
नोंथांमोननिथिं माबोरै संनाय जायो
जो जोंनिथिंबो नोंथाङा जिरखम आ खिन्थादों बेबायदिनो संनाय जायो जेन'बा ओ अनलाजों दाउजों अनलाजों दाउजों जेन'ब्ला गिबियावनो जोङो अनलाखौथ' जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनांगौ जाहैबाय माइरंखौ
औ नोंथां
ओमफ्रायहाय सोमनानै बिदिनो नैजि मिनिट बा थामजि मिनिटसो सोमनानै माइरंखौ जेब्ला एसे गुरै खालामनानै गुरै खा गुरै जायो अ ब्ला जोङो ओ ओ ओ अनला अनलाखौै गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो अनलाखौ उवालाव देनाय जायो।
अ नोंथांमोननिथिं उवालावसो देयो ना? औ जोंनिथिं बांद्राय उवालखौ नुनो मोननाय जाया।
अ उवालजों देयो खायफाफ्रा ओ थफियाव देयो आरोना देनानै जोङो बिनिफ्राय ओ जोङो ओ दाउखौ दाउखौबो जोङो सिथारनानै सिथारनानै जोङो साफा खालामनानै बेदरखौबो गोदोनानै रेडि लाखाबाय आरोना बेनिफ्राय बेनिफ्राय ओ अरावहाय ओ सारायखौ गुदुं खालामनानै जेब्ला साराया दुङो अब्ला बिनिफ्राय थाव सेरहरबाय आरोना थाव सेरनानै थावा जेब्ला ओ गुदुं जायोबा गोयो अब्ला जोङो सामब्राम बा नलु ओ सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि जिला जिरा बे गासि खौबो रेडि खालामनानै लाग्रोखायो बेनि उनाव जोङो सामफ्राम पियासजों बान लुजोंखौ जोङो थावआवहाय सेरहरो आरोना बेखौ बिनिफ्राय जोङो एसे इउदुबनानै जेब्लानाखि सामब्रामाहाय खामब्राम खामब्राम जायो अब्ला बिनिफ्रायहाय जोङो ओ मा होनो उम दाउ बेदरखौ जोङो एसे एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरोना। एवफ्रामनायाव जोङो दाउ बेदर एवफ्रामनायाव बिब्दिनो ओ संख्रि होगोन एसे मस्ला मस्लि एसे हरगोन बिब्दिनो ओमफ्राय हालदैबो एसे हरगोन आरोना बेखौ जोङो फिफटि पारसेन्टसो एवफ्रामनानै लाग्रोनानै बिनिफ्राय जोङो जेब्ला फिफ्टि पारसेन्टसो एसे एवनाया बेदराहाय मोनो अब्ला जोङो बेखौ खांनानै दस्रा आगजुआव दोनग्रोगोन आरोना दोन थ'गोन हायनानै दोनथ'गोन बेनि फ्रायहाय जेब्लानाखि गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो ओ खायफाबा दैखौ फुदुंनानै फुदुंग्रोनानै लायो आरोना बेखौहाय अनलाखौहाय ओमफ्राय दै गुदुंजों अनला गुन्दैखौहाय मिक्स खालामो आ रोना गलायो गलायनानै बिब्दिनो थाव एसे होनानै ओ मा होनो सारायावहाय होसनहरो आरो ना होसननानै एरबाय थायो बिदिनो एरबाय थायो आरोना गोदैयैनि जा थाखाय जाहाथे अनला ओंख्रिया खामा आरोना सारायाव खामथाबो नालाय बिनिफ्रायनो बिनि थाखायनो एरबाय थानांगौ जायो। दा बेनिफ्राय उम दसे समहालागै बिदिनो एरबाय थानानै जोङो बिनिफ्राय मा होनो जोङो सामब्राम गुफुर देनानै हर गोन मस्ला मस्लिखौ देनानै लागोन लाखांनायनि उनाव बेदरखौ जोङो हरग्रोबाय आरो ना बेदरजों मिक्स खालामनानै बेदरजों एरबाय थाबाय आरोना एरनानै जेब्ला दसे थायो अब्ला जि मिनिटसो थायो अब्ला सामब्राम गुफुर ओ बिब्दिनो दुन्दियाव माबा गंगार दुन्दियाफोर दंब्ला दसे बिदिनो थामजि मिनिट ओ जि मिनिटसोनि उनावहाय जोङो मस्ला मस्लि हरखांनायनि उनाव हरो आरोना। हरनानै बिब्दिनो जेब्लानाखि ओ थामजि थामजि मिनिट बा नैजिबा मिनिटनि एसे बारा आरोना बेसे गोबाव संनानै जोङो अनलाखौ खांनानैहाय जायो आरोना।
औ नोंथां। थिग औ खोनादों खोनादों आरो बै साम' साम'जोंखो माबादि ओ बानायनानै जायो?
औ सबायजों साम'जों जेन'बा गिबियावनो जोङो साम'खौथ' दैसाबा अबेबा ओ बि लोनिफ्राय ओ मोननानै लाबोयो नालाय खननानै जोङो। बिनि उनाव नोंथाङा जेरेखम साननै सानथाम बा सानब्रैसो दोननानै साम'खौ साम'नि माखासे बै मैला मैथाखौ गहोनो थाखाय दोनो नालाय बेखौ दोननानै जोङो साननैसो सानथामसो दोननानै जेरेखम नोंथाङा बुंदों खिथुखौ दानस'नानै गारो।
औ नोंथां बै दानस'नायनि जाहोनखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
औ जां दानस'नायनि जाहोनानो जाबाय साम'नि खिखौ गारो आरो ना।
औ।
बुजिबायना? औ औ औ। औ मानो मा खिखौ गारो ओमफाय बेनो दानस्लायनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने साम'आथ' नोङो खिथु दानस'वाबा जोङो जानायावहाय साम'खौ सोबनायावहाय साम'खौ गहोनो हानाय नङाना? बे खार'ननि थाखाय दानस'नाय जायो आरोना। औ, औ, बिनि थाखाय। ससे दानस'नाय जायो बेनिफ्राय जोङो दानस'नानै बिब्दिनो जेर'खम अनला ओंख्रिखौ संदोंमोन थिग बेबायदिनो ओ ओ सबाय गुन सबायखौबो सिल सिल्पातेयावबा खाय खायफाबा उवालाव देनानै ओ दालि बायदि खालामनानै लायो आरोना गावहोयो बा गुरुबहोयो बिनिफ्राय जेर'खम जोङो दा सबायखौ रुनानै रुनानै गुरै खालामो रुग्रोनानै। बिनि उनावहाय अनला ओंख्रिखौ जेबायदि संदोंमोन बेबायदिनो संलाङो आरोना संनानै जायो आरोना नोंथां।
औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ने नोंथां?
औ नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय, टाइमाबो जाबायना?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों ।